अ
औ औ खुलुमबाय नोंथां औ
अ
नोंथाङा फ्रि दं नामा नोंथां
औ दोङो दोङो
औ औ औ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांसिम जा-जाहो जासिग्रोनाय जाबाय औ औ आं नोंथांजों माने ओ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय एसे आं माने नोंथांजों ओ जोंनि बे मोब्लिब गोहोनि बागै आं एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां ओ बेनि सोमोन्दै औ औ बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा माबाफोर माने बानुंथाय होगोन होननानै सानदों नामा नोंथां बे मोब्लिबनि गोहोनि सोमोन्दै एसे माबादि औ औ
साबायखर नोंथां जे नोंथाङा मोजां टपिकखौनो लादों आं गोजोननाय मोनदों नोंथांनि टपिकखौ
औ औ
ब्लिब होननाय लोगो लोगो बियो जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे जिउ जानाय एबा जिउ संसार जानायनि माने जोङो जिहेथु दा जिउनि मोनसे जोंनि मोनसे बाहागो इयो
औ
जोंनि मोनसे गिबिसिन पइन्टावनो थाखायो माने बाहागोआवनो थाखायो बे मोब्लिबा आरो मोब्लिब ब होननाय लोगो लोगो जोङो दानिया ओरैबायदि मोब्लिबा दसे बा ओ बा मिनिटसफोर सम गैयाबानो जोङो जेन बबेबा बेलेग हाग्र गेजेर एबा खोमसि समला बुहुद गाज्रि जायगायाव थानाय बायदि मोनबाय थायो जों
औ
गोसोखो जोङो गोजोन मोना ओमफ्राय माने स्रां स्रां मोना। मानोना जोङो आद दानिया बुंनो थाङोबा मोब्लिबा मोब्लिबा ओरैबायदि सोलायदों मानसिनि जिउखो मोब्लिबनि ओ मोब्लिबजो मोब्लिबनि बा बाथ्राखौ लानानै जों बुंनो थाङोबा जोबलाङा इयो बे बाथ्राया जोबलाङा गोबां माने गोबां सान रायलायबाबो जोबखाया बिनि जाहोनखौ लानानै माने थेवबो ओ बारा समथ' गैखाया थेवबो सुंदयैबाबो आं जिखिनि आंनि रोंगौथि दं बेखौ एसे नोंथां नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनो सानदों जे गिबियावनो मोब्लिबा जाहैबाय जोंनिया माजों सोमजिनाय माजों जोनोम जानाय बेबो मोनसे टपिक जे मोब्लिबा जोंनिया ओ जो ओ दैजों जोनोम जादों नाथाय नाथाय बियो दैजोंनो सुथुर गिबियावनो बेनो मोब्लिबा अ नङा होमबा नोंथां दैजोंनो जोनोम जानाय ओमफ्राय दैजोंनो सुथुर
सुथुर औ
ओ अ दा मोब्लिबोननाय लोगो लोगो जों दा गोलोम बोथोर
ओम
दसे जोङो फेन गैयाबानो एबा कुलार एबा एसि गैयाबानो जों थानो हाया। मानोना बेयो जोंनिया बियो ओ एसे गाज्रि हुदा जाहैबाय माथो गा गाज्रि हुदाबाबो जों समजों खारफायै खारफायै जों गोरोबफानानै दं आरो। माने दसे जोङो फेन गैयाबानो थानो हाला गोलोम बोथोर अ गोजां बोथोराव आरो जों हिटार गैयाबानो थानो हाला बिदि आरो खिन्थु बेफोरो मोनसे मोनसे सब मोब्लिबजोंनो बाहायजानाय बेसाद आरो ओमफ्राय हमना ला मोब्लिब होननाय लोगो लोगो जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ उन्दुनाय सम एबा बायदि बबा थांनाय सम माने थाबायनाय समाव जों मबाइलखौ लाबाय थाखायो जानबुंखौ लाबाय थाखायो लोगोआवनो बे जानबुङाबो थैना थागोन माने मोब्लिबा गैयाबा दसे सम एबा सानसे गैयाबानो मोब्लिबा सानसे गैयाबानो जोङो गोबां माने दावराव दाव खुसि मोनो आरो जेन जोंनिया मबाइला माइबा मोनसे न'खरनि सोरबा सासे गोमाना दं बिदि मोनबाय थायो आरो माने मबाइला चार्ज गैयाबा खिन्थु ओ मोब्लिबजों माने जोङो गोबां खामानि खौ गोबां जों एडभान्स माने जौसेनि जौखोन्दो जोङो सिगांआव गाय हादों आरो थ' बिदि थांनो हानाया जोंनिया खायफाजों मोजांबो जादों खाय ओमफायो साननो थाङोबा गाज्रिबो जादों मानोना आगोलनो जोंनि आबै आबौमोना
बिसोरो हर गेजेराव साथिनि साथिनि सोराङाबो बिसोर बिसोर बिजियाव खुन्दुं सोनो हायोमोन नाथाय जों दा सेंग्रा सिख्ला एबा ओ हमना ला जों नैजिबा एबा नैजि बोसोर फोर मोनबानो जोङो बिदि बे- बे आयदाखौ हानाय नङा जों। बिजियाव खुन्दुं सो- सोनायखौ जों हानाय नङा माने बेफोरबो मोनसे मोनसे फोरमान बोरै खहा जादों बेफोरबो मोनसे फोरमान मोब्लिबनि। मोब्लिबनि जोहै आरो लोगो से आ दानिया आगोल आबै आबौ मोना हमना ला ओ बिसोरो ओरैबायदिमोन गरमबाबो बिसोरो हायोमोन माने समजों सोलिनो हा दोंमोन आरो गोलोम गरमबाबो नाथाय जोंनिया दानिया एसे गरमबाबो माने हालाार थानो। जों सुबुं माहारिया हाखालानो माने बेबो मोनसे बेबो मोनसे सोलायनाय जागोन ओ खहाया
उम उम।
आंथ' गिबियाव बुंखाबायानो जोंनि मुलाम्फाया मा जाखो ओमफ्राय खहाया दा खहाखौ बुंगासिनो आं बिदिनो आरो ओ- बुंनांगौथ' जो गोबां दं नाथाय आं बेखिनिफोर रोंगौथि मोनदों आरो माने एसे हमनो हादों आफ्राय नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंफोररनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
औ औ औ औ गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय नोंथाङा नोंथाङा बुंसिबना होनायनि थाखाय लोगोसे आंखौबो एसे बानबुंथायाइ होनो थाखाय सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां औ
उम उम।
जिहेथु नोंथाङा बुंखादों जे मोब्लिबा दैजों बा दैनि नारथायजों बानाय जानाय। नङा होमबा नोंथां? औ बेजों लोगोसे औ मोब्लिबा दैजों लोगोसे जोंहा माखासे गेसफोर बेफोरजोंबो बानायजानाय। लोगोसे आरो ओ- बारजों आरो साननि सोरांजों नङा होमबा नोंथां? मोब्लिबा बेफोरजोंबो बानायजानाय औ औ औ लोगोसे बेजों माने जोंहा गोदो समाव माने मोब्लिब गैयैयाव जोंहा हरनि समावहाय खायसे खायसे खायसे बा गोबां खामानिखौनो जों हराव मावनो हायामोन नङा होमबा नोंथां? औ दाबायदि औ नाथाय दा माने मोब्लिब गोहो दिहुनथाइनि जाउन दिहुनथाइनि गोहोमाव माने जों खायसे खामानिखौ हराव मावनो हायोबा गोबांखौनो जों मावनो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। लोगोसेनो जोंहा मोब्लिबखौ जोङो गासै बिथिङावनो नांगौ जायो। जोंहा देहा फाहामसालियानो जा बा जोंहा अबावबा दावबायनो थांनाय बा जोंहा गरम समाव फेन रिफ्रिजिरेटर कुलार बायदिसिना जों बाहायनायावनो जोङो मोब्लिबखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां? औ दा औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा संनाय खावनायावबो जोंहा मोब्लिबजों माने संजानाय जोंहा दिहुनथाइबो दिहुनबाय नङा होमबा नोंथां? मोब्लिब बाहाय जानाय मोब्लिंजोंनो सोलिजानाय बेजों लोगोसे बे जोंहा मोब्लिबा जाहैबाय माने मोनसे जोबोर गेदेर दिहुनथाइ। जोंनि सुबुं माहारिनि जाय दिहुनथाइखौ जेनेबा जों बाहायना जोंनि जिउखौ जों गोरलै खालामनो हादों नङा होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जेनोहाय मोब्लिबजों गोहोजों बाहायजानाय जेनेबा मोब्लिबनि गारियानो जा ओ गारि म थरानो जा बा माबा मोनसे दिहुन हाथायानो जा बेखौ बाहायनानै जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो अबावबा माबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला थांना जों सहैनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ दा ओरै नोंथाङा बावैसो बुंदोंमोन जे जों नै बे दा जों बाहायनाय जानबुंआबो जोंहा मोब्लिब सालाय जानाय नङा होमबा नोंथां औ बेबो मान जोंहा बे जानबुंखौ बाहायनानैनो जोंहा दाबसे जायगायाव थाना गुबुन दाबसे जायगायाव जोंहा नांगौखिनि जिखिनि इन इनफरमेसन बेखौ जों हरनो हायो नङा होमबा नोंथां औ बेजों लोगोसेहाय गोबां अफिसानो जा गोबां कलकारखाना दामिनफोरावबो जों मोब्लिब गोहोनि बाहायनाय मेसिनफोरखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां बेजों जायखौ बाहायना नै माने जाय खामानियाव गोबां मानसियाबो मावनानै जों फोजोबनो हाया। बे खामानिखौ बे मोब्लिबजों बाहायजानाय बे मेसिनफोरा एसे समनि सम खम समनि गेजेरावनो जों बाहायनानै गोरलै खालामना होदों नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां माने माने जोंनि मुलाम्फा दोङो आरो मोब्लिबखौ जों बाहायोब्लाथाय जोंहा जोंनि जिउआ जौगाबोयो, बा जौगाबोदों दासिम। आरो इयुनावबो बिदिनो गोबां माने दिहुनथाइफोर दिहुन्नानै मोब्लिबनि जोहैनो जोंनि जिउआ जौगाबोगोन, बेखौ थ' जों दा मोनथिखादों बेजों लोगोसे जोंहा आरो जों मोब्लिबखौ जोंहा ओरैनो मोनो होननानै जों जानला मोनला बाहायबाबो जाया नङा होमबा नोंथां बेखौ जों माने मोजाङै नांगौ समाव बाहायनानै औ बिदिनो नांगौ समाव बाहायना नाङै समाव जों बा फेनानो जा बा जों सोरांहोग्रा मोब्लिबनि बे बाल्बफोरानो जा बेखौ जों बन्द' खालामना दोननांगौ नङा होमबा नोंथां जिहेथु बेबो मोनसे औ औ बेबो मोनसे दिहुनथाइ बा दै आरिनि दै गेस बायदिनिफ्रायसो दिहुनजानाय नोङा होमबा? बेखौ माने जानला मोनानला जों ओरैनो बाहायगारोब्ला जोंहा जोंनि दिहुनथाइया एरैनो माने नाङै समाव बाहायगारनानै जोबनानै थांगोन, नोङा होमबा नोंथां? माब्लाबा समावबाबो बेबो माने जोंनि थाखाय खैफोद जागोन। बेखायनो जों माने मोब्लिबखौ जोङो नांगौ समावल' बाहायनानै नाङै समाव जों बेफोरखौ जोङो बाहायनो नाङा बिदिनो‌
इयुनावबो माने मोब्लिबानो जोंनि जिउखौ माने जोबोद गोजौ थाखोआव लांगोन आरो। जायखौ जों बाहायनानै दिनैसिम जौगाबोबाय। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने मोब्लिब साननायनि जाहोनावनो जोङो जोंनि जिखिनि खायसे देहा फाहामसालियावबो जिखिनि जोङो बेमार आजारफोरखौ जों मिथिनांगौ एक्स्रेयानो जा बा एम आर आइ खालामनाय बायदि बिथिङावनो जों मोब्लिबनि माने मोब्लिबजों सालाय जानाय मिसिनफोरजोबखौसो जों बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव देहा। फाहामसालिनि आबहावा बा थासारियाबो जौगाबोदों बेखौ जोङो रोखायै जोङो दा नुनो मोनगासिनो बेफोरनो आरो गासै माने मोब्लिबनि थाखाय दिहुनथाइनि थाखाय जोंहा जिखिनि मुलाम्फा जानांगौ बे औ गोज औ बेखिनियानो नोंथां बे औ औ बुंनो हाया फोजोबनो हाया नोंथां औ औ औ औ। औ समाथ' औ औ जाबाय, औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा। गावनि औ औ बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय औ
अ अ साबाय
औ औ दे दे होमबा ना नोंथां